हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां।
अ नोंथां अ।
मा खबर नोंथां।
खबरा मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां अ नोंथांनिया खबरा माबोरै अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां।
अ ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ। आंबो ओरैनो जिरायना दङ नोंथां‌
औ।
हेल' नोंथां।
टपिकखो जागायनोसै नामा नोंथां।
अ दे जागायजागोन दे नोंथां।
उम
हेलौ।
बैसागुनि बागैनो साव सावरायनोसै दा
औ औ सावरायनोसै बैसागु बागैनो
उम।
औ। हेलौ नोंथां,
अ नोंथां खोनादो दे।
अ अ गिबियाव होमबा आं जागायग्रोनसै ना।
अ जागाय जागोन दे नोंथां,
ओ जोंनिसिंथ' ओरैनो बैसागुखौ ओरैनोथ' मास मोनसे जायो आरोना बैसागु बोथोर जेनेबा थायो आरो, साना बेयनिफ्राय जोङो ओरैनो हमना लायो स्नि सान आरो स्नि सानबाबो बैसागु माने सफैनाय लोगो लोगो माने जोंनिजो माने सानसे सिगां इदिनो मोसौ थुखैनाय बोरमा थुखैनाय जायो आरो रोना माने जायगाफोरखौ गोथार खालामना लाग्रोयो एनिफाय बै सागोनि मोसौ थुखैनानै माने सानसे उनाव माने एखालिनिफायसो बैसागोनि ओ सेथि हमनाय जायो आरोना ओमफ्राय बे थेनथि खालि माने जोंनिजों बाथौ दुमनाय जायो आरो ना लोगो ओ नोंथां खोनादोंना नों
औ खोनादों नोंथां
औ ओयनिफ्राय बैसागोनि सेथिखालि माने बाथौ दुमनाय जायो न'खर न'खरनि एनिब फ्राय बैसागुनि सेथिखालि माने मोसानो मोना आरोना जोंनिजों एनिफा बैस सागुनि सेथि खालि मोसानो मोना, एनिफ्राय नैथि खालिनिफाय जोंनिया मोसानो मोन ने माबाया जागायजेनो आरो एनिफाय ओरैनोथ' बैसागुनि नामाव जोङो जेनेबा बायना लाबखायोना जेरै ओरै, दख'ना जेनेबा जों बैसागोआव होनोबा ओरैनो दख'ना बि दन माने गोमो बेफोरबायदि गाननाय जायो ओमफ्राय जोङो दख'ना ओफ्राय बायदिसिना जेनेबा जोङो बैसागु मोसानो थाख ओमफ्राय जोङो गानना लाग्रोनानै एनिफ्राय आरो मोसानो थांनो थाखाय जोङो माने लोगोफोरखौ खम माबा फन खालाम नानै बेजों आरो जोङो मोसानो थांनो थाखाय खाम सिफुं सेरजा बायदि बायदि माने दामग्रा देग्रा फोर खो जोङो माने बुथुमना लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो गामिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायाइ बोराय बुरै जों माने गा सैबो माबा मोसानो थाङो जोङो नैथिनिफाय नि सानखालि माने जोङो मोसानायखौ जागाय माबा मोसाबाय थायो आरोना नोंथां ओमफाय जोङो स्नि स्नि खालि जोङो आरामसे जोङो बयबो मोसानायखौ बिदाय होयो आरो स्नि सानखालिनो जोङो ओरैनो बैसागुनि नामावथ' जोङो एक्स' सातथा माने मैगं बुथुमनांगो जायो आरोना बैसागोनि स्नि सानखालि ओमफ्राय जोङो एखालि मैगं बुथुमो माबानि बारिफोरनि आरो बेखैजा थालिर फस्ला माबि माबि जोङो बुथुमनानै इ खालि माने जोङो जायो जयै नो इखालिनो माने जोङो बैसागोनि सात थारिगयैनो माने बैसागो जों बिदाय हरनाय ब बिदि जायो बेरायनोबाथ जोंनिया बैसागुआ जोबनानै थाङा ना नोंथां ओरैनो माने ओ ओ ओं ओं ओं बैसागु होनबाथ आरो बयबो रंजाखायो गथ- गथायाइ गासैबो बिदिनो जोङो बैसागुखौ माने गाजा गोमजायै बिदाय हरो आरो नोंथां
औ
अ बिदिब्ला नोंथां जोंनि जोंनिखौथ आङो खिन्थाबायानो नोंथांमोननि सिमबो बैसागु खौ माबायदि जेनेबा फालिनाय जायो बेनि बागै नोंथाङा खिन्थानो हागोन ना
अ हागोन नोंथां ओ जोंनि जोंनिथिंबो बैसागुआ बिदिनो स्नि सान फालिनाय जायो आरो ना ओ नोंथां बिनो गिबि सानाव मोसौनि मोसौनि फालियो मोसौखौ थुखैयो मोसौ बोरमा न'खराव जि दोङो बेखौ थुखैयो गोथार खालामना लायो बेनिफ्राय आरो नैथि नैथि दिननिफ्राय आरो मान सेथि बैसागुनि सेथि खालाराव एबा गोदोरफोरखौ मान मान बावग्रोयो
ओ
गोदोरनिफ्राय खुलुमनानै बोर लायो उन्दैफोरखौ बोर होयो बैसागुनि सेथि खालार आरो नैथि खालारनि ओमफ्राय जों गामि गामि बिदिनो मोसानो ओंखारलाङो जमानो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो लोगो नांनानै
औ औ
खाम जथा सिफुं लानानै मोसानो ओंखारलाङो आरो ना मागिनो
औ औ
बर'फोरनियालाय बिदिनो बैसागु बोथोरखौ बिदिनो गाबजा गाजा गोमजायै मागि नाय नङा होमबा नोंथां
ओ औ औ नोंथां
बिदिनो गामि गामि मागिहैयो
ओम बिदिनो आरोना जोंनि बर'फोरनि बैसागु बोथोरा
औ नोंथां जेरैबाबो गाजा गोमजायै
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
अ अ खोनादो दे ओं ओं
अ औ ओरैनो आरो बैसागु होनबाथाय दानि जुगाव गासिबो मिथिखाय ना
औ औ नोंथां औ
जानाय लोंनाय रंजा बाजा गासिबो गफब जोबनानै थायो। बैस सागुनि दिनाव
बैसागु बोथोराथ' आरो
औ
बे आबै आबौमोना बेफोरखोनो
उम गोदोनिफ्रायनो सलिबोबाय थानाय। हेल'
हेलौ।